औ खोनादों।
औ।
आं खबरा मोजां ना?
औ मोजाङानो नोंथां। नोंथांनि खबरालाय मादि?
दङ दे मोजाङैनो। बोथोरा
औ। नोंथांनिया नेटआ एसे उसुबिदा होदों। औ बारा मोजां खोनाफैयाखै?
दालाय
औ दायो खोनाबाय।
नेदा इसे असुबिदा जादों होनबा।
उम।
दा मा सावरायनो जोङो।
उम नोंथाङा माबाफोर गोसोआव फैदोंबा बुंना होनाय।
गोसोआव दे होमबालाय जोङो बेखौनो सावरायनोसै नामा दैबानाखौ लानानै।
दैबाना
औ नोंथांमोननि जा दैबाना जादों नामा दा?
दासान्दिथ' जोंनिथिं अखायानो बारा हायाखै नालाय ओंखायनो बिदि जेबो जाथ'वाखै औ नोंथांमोननिथिंलाय माबाफोर जादों नामा बिदिनो
औ दा जोंनिजों दैबाना जागासिनो दङ।
अ अ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ गोबां अखा हागासिनो दङमोन ना बे साननैसोआ
औ
दैबाना फैनानै दैया बुंसारनानै दैमानि दैया जोंनि माबाया माथावरिया बायनानै गोबां जायगायानो सिलिंखार जाना दङ दा
औ बिदिब्ला आबादफोर मावनायावबो खस्थ होदों नामा?
औ आबादफोराथ दा जोंनि खोथिया फोनायफोरा लोमसावजोबना दङ। बेफ्राय आरो खायसे खाय सेया माइ गायोमोन बे माइ गायनायफोराबो लोमसावनानै हाब्रुजों फबजा जोबनानै दङ।
अ होमबाथ' जोबोर लस जाबाय माथो
औ गोबां लस जागासिनो दङ। उपाय गैया बोथोरनि थिंनाय बा बोथोरनि माबाथ' रावबो हमथानो हाया नङा होमबा।
औ
नोंथांमोननियाव जायान दैबाना
दैबानाथ' जोंनिथिंजाय एसां जाया जानायालाय नाथाय ओ माबेबा मोनसे बोसोरावहाय बिदिनो दैबाना जादोंमोन जोंनावबो बेवहाय लामाफोरखौ लोमस्राव जोब लोमस्राव जोबदोंमोन दैया
औ
बेवहाय जोंहा जोबोद खहा जादोंमोन।
औ दैबाना फैब्ला गोबां खहा जायो नङा होमबा
औ
दा जोंनियाव जोङो जानाय लोंनो सुख गैया।
औ
उनदुनायनि थाखाय मोजां जायगा गैया।
औ
बिदि थासारियाव जोङो भुगिनांगासिनो दङ दासानदि
औ ओमफ्राय बे दैबाना जानायावहाय सोरबा सुबुङा थैबाय बायदोंमोन नामा?
औ बैबायदि दैदो बुखारजानानै दासानदि साथाम सुबुङा गोमानानै दङ
औ
दा बिथांमोनखौ जोङो नायगिरना मोनाखै औ दुखुनि खोथा दाबो दासिमबो जोंनि ओ एस एस डि आर एफ हानजाया बिथांमोनखौ नायगिरगासिनो दङ
अ सानबेसे जाखौमोन
औ सानथामानो जाबाय दासिम
अ
दा बिथांमोननि देहाखौ दासिमबो नायगिरना मोननाय जायाखै
अ
बिदिनो सरखारनिफ्रायबो खुबिदा सुबिदा होदों जोंनो जानाय लोंनायनि थाखाय
अ जानाय लोंनायावलाय मा मा होदों
औ जानाय लोंनायाव माइरं होदों
उ
ओमफ्राय दालि होदों
औ
बिदिनो थाव संख्रिखौबो होनाय जादों
आतसा
आरो लोगोसे जोंनि जिथु गाननाय जोमनाय सला हि गामसा साफोरा दैबानाजों दैआ उसिफावनानै न'फोरा लोम थुमनानै जोंहा गाननो थाखाय जेबो खसाबानो गैया जाना दङमोन
औ
दा बे फोरखौ खाथि खालानि रायजोफोरा जोंखौ सहाय होफैदों आरो बिथांमोननिफ्राय बायदिसिना दड्रेसफोरखौ होफैदों जोंनो
औ
दा जोंफोरो बेखौनो लानानै दंथयो बरथमान गोबां उसुबिदा जायो नोंथां
औ जायो जानायालाय
नोंथांमोनाबो मालाबा नायनो फै खबर लाफैयो जोंफोरखौ
औ जागोन दे नोंथां थांगोन आं र' समफोर मोनबानो थांगोन आं।
औ जागोन दे।
खबर लाफै। बिदिनो गोबां बिफां-लाइफाङाबो थैलांनो हमबाय हा फबजानानै जानानै
औ औ।
आरो लोगोसे दाउ अमा हांसो मोसौ। बेफोरबो बहा बहा गोमाजोबखो गिरना मोनासै।
ओम जोबोद खहा जाबाय आरो ना।
खहा जाबाय।
बे दाउ अमाफोरखौ फाननानै गोबां फैसा मोननो हागौमोन नाथाय दैबाना जानायनि थाखाय बेफोरो बेफोर दा गैला
औ औ। देहा गोबां फैसा मोनगोमोन। आरो बेवहाय गंसेल' गामिया लोमसावदों बे नङा। जोंनि खाथि खालानि बांसिन माने गंजिसो गामिया बे दैमा दैबानाजों लोमसाव जादों
ओरैनो बे दैबाना जानायावहाय मा मा जिब-जुनारफोरा थैलांखो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बे जिब जुनार होनोब्ला दा जोंहा मोसौ दंमोन न'आव फिसिनाय
औ।
बेनिफ्राय अमा दङमोन। लोगोसे बोरमा हांसो दाउ
औ।
सै सैमा
उम
माउजि
उम
गासैबो जिब जुनारफोरा सिलिंखार जाजोबनो गोनां जाबाय
औ
गोबां उसुबिदा जायो फंबाय लामा सामाबो जोंहा लामाफोरावबो बायनानै दा लामाफोरानो गैया जाना दङ थिंबो बन्द' जानानै थाबाय दैबायदि
ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावहाय फरायसालिलाय दोंना गैयामोन
औ फरायसालिबो दंमोन
अ
दा बै फरायसालियाबो दैबानाजों सावनानै हाया फबजोबनानै दङ जोंनि फरायसालिनि फिल्ड फिल्डखौ
अ फरायसालियालाय मा फरायसालिमोन एलपि फरायसालिमोन ना गेजेर थाखोनि फरायसालिमोन
औ फराय सालिया जोंनि गामिनिया
गुदि फरायसालिमोन ओमफ्राय एसे दङ साखाथियाव एसे दङ बेयाव गेजेर फरायसालि दंमोन दासान्दि फरायसालियानो बन्द' जानानै दङ फरायसाफोरा थाखोआव थांनो हायाखै औ फरायसाफोरा थाखोआव थांनो हायाखै आरो फोरोंगिरिफ्राबो फैनो हायाखै
औ
बिदिनो फरायसालिया सानथामसान सानब्रैसोयानो जाबाय
औ
दा मा बुंनो नङा होमबा आ जिहेथु मिथिंगायारि नेमखान्थि बेफोरो
जोंथ' सुबुं सुबुं माहारि आ होबथानोबो हागवाखै
औ जाब्रबथाय जानाय नालाय सोरबा खालामनो हानायखाय
औ नंगौ
उम
अब्ला फंबाय सावरायनो गोनांखौ औ
दोनथ'लायनोसै ना औ जागोन दे नोंथां